हाइ नोंथां गोजोन मोनाबिलिनि गाहामलायथिखौ नोंथांनिसिम जासिग्रोनाय जाबाय
औ नोंथांसिमबो जासि्रोनाय जाबाय आंनि रायजनायखौ एसे मोजाङै खोनाखादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा माबाफोर आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नामा आंजों?
औ नोंथां आं नोंथांनि सिगांाव मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो नागिरदोंमोन। बे माबा आयदायानो जाहैबाय बिफां गायनाय एबा दंफां जायखौ जोङो न' लुनायाव बाहायो बायदिसिना गोबां खामानियाव बाहायो आं बे बेनि सोमोन्दै नोंथांनि सिगाङाव सावरायनो सानदों।
दे नोंथाङा सावरायलबानो जाबाय
औ जोङो बेफोर बिफांफोरखौहायो गायनानै लायोबा जोंनि इयुनावहायो जोबोद खामानियाव फैयो एबा माखासे गोनांथिफोरखौ सुफुंनो जोङो। न' लुनाय आरो। बायदिसिना गिदिर गिदिर मुवाफोर बानायनाय जेरैहाय उन्दुग्रा बिसिना सौखि आरो टेबोल बेन्स बेफोरखौ बानायनायाव जोङो बाहायनाय जायो। बेफोरखौ जों दा बहानि फिथाय मोनो बिनि सोमोन्दै आं सावरायगोन बे जाहैबाय जोङो बेखौहायो खरखाबै मोना आरोखि जोङो बेखौ गोबाव समजोंसो जोङो मोननाय जायो जेराव जोङो बेखौहायो फिसानिफ्राय गायनानै फेदेरनांगौ जानानै फैयो। बेखौहायो जोङो फिथा फुलि बानायनानै गायनानै लाग्रोनांगौ आरो बिनिफ्राय जोङो बेखौहायो बिदिनो स्नि दाइन बोसोरसो जोङो नेनानैसो जोङो बेखौहायो बाथाम खालामनानै एबा थगथा खालामनानै जोङो बेखौ बाहायनाय जायो आरो। जेरै जोंहा गोबां रोखोमनि बिफां दङ। जेरै बुंनानै लादो हमनानै लादो जोङो गाम्बारि सिशु जिया गोबां रोखोमनि दंफां दङ जेरै साल दंफां बेफोरो जाहैबाय जोंनि दानि दिननि गोनांथि आरोखि गोनांथिखौनो बुंनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला बेफोर नङाबानो जोंनि जिउआव माखासे गोनांथिफोरा सुफुंनानै फैयो आरोखि सुफुंजाया माने ओ बेफोरखौ जोङो गायनानै लायोबा जोङो दानिफ्रायनो गायनानै लायोबा जोङो बेखौ इयुनाव जोंनि खामानियाव समाव मोनहैगोन जेरै जोंनि फिसा फिसौफोरा बेफोरखौ बाहायनानै मोनहैनाय जाहैगोन। ओ जोंनि आरो जोंबो माखासे समाव बै समावहाय जोङो बेफोरखौनो बाहायनानै मोनहैगोन आरो ओ बेफोरजोंनो जोङो माखासे गोनांथिफोरखौ सुफुंनानै लानो हागोन आरो। बे बिफांफोरखौ जोङो मोजां फुलि लानानै आरो मोनसे ओ जायगा नायनानै बेखौ जेरै जोङो हानि सिमनाफोराव गायनानै लानो हायो एबा बारि न'फोराव गायनानै लायनो हायो नङाबा मोनसे आलादा जायगा लानानै बागानबो बिनि बागानबो जोङो खालामनानै लानो बागानखौ बारा बुरजा ओ गोनांथि जालाया जेरैहाय जोङो बिदिनो बिगासे बा बिगानैयावनो जोङो गायनानै बेफोरखौ मोजाङै जोथोन लाबाय थानांगोन आरोखि गायनानैल' जाया बेखौ जोङो मोजाङैनो जोथोन लानांगोन बेरा दुमनानै होनांगोन आरो ओ माखासे हासारफोरबो जोङो बेवहाय फिसा समावहाय होनानै सारनानै होनांगोन आरो माखासे हाग्रा मानखोनायफोरखौ जोङो बेफोरखौ दानस्रांनानै होनांगोन आरो जोंनो बाथाम एबा थखथा बानायबा एबा ओ जिखुनु जाया मोनसे बुस्थु बानायोबा बेनिफ्राय बेफोरखौ जोङो सिदा नांगौ जानानै फैयो सिदा सिदा नांगौ जायनि थाखाय जोङो बिनि दालायफोरखौहायो सिदा थांनो थाखाय बिनि दालायफोरखौ दानखा दानखा होबाय थानांगौ आरो। आरोखि दानखानानै होआबा मा जायो बिफांफोरा गेदा गेदि जायोबा बियो बारा खामानियाव होनो नागिरा आरोखि जायनि थाखाय जोङो दानखानानै होबाय थानांगौ जायो। बि दालायफोरखौ दानखा दानखा होयोब्ला बियो सिदा जौलांबाय थागोन। जेरैथिंबो गिदा गिदि जानाय नङा ओ जोङो बेफोरखौहायो मोजाङै जोथोन लाखांनायनि उनाव जेब्ला बिफाङा गिदिर जायो एबा बोसोरनै बोसोरथामसोआव ओ मानसिनि बा बिनिफ्रायबो न'निफ्रायबो जौसिन जायो अब्ला जोङो बेखौ जेबो खालामनाङा हाग्राबो एवस्रांनाङा मानो होनोबा बिफाङा जौखाबाय नालाय बिनि सिङावहाय जोङो माखासे ओ बुस्थुफोर जेरै जोङो ओ गायदेरनानै होनो हाबावो गोबां फिसा फिसा रोखोमनि लाइफांफोरखौ बिनि सि ङाव गायदेरनानै होनो हायो बेवहाय जेबो खहा जाया आरोखि ओ जोङो दालायखौ दानफायनानै होयोबा बेवहाय हावासिबो जानाय नङा। जायनि थाखाय बिनि बिफांनि सिङावबो जोङो माखासे बा लाइफांफोरखौ गायनानै लानो हागोन आरोखि दानिया जोङो गिदिर देरखांनायनि उनाव बेखौ ओ मेसिनजों नङाबा आराफोरजों हानानै जोङो ओ बाथाम एबा थखथाखौ दिरुननाय जायो गोदोनि दिनावहायो मोनसे हाखर जावनानै बेयावहायो मोजाङैनो हाखरखौ जावनानै लानानै गोजौआव सासे गाहायाव सासे थानानै बेखौ बाथामखौ एबा थखथाखौ हानाय जायोमोन नाथाय दानि दिनावहाय बेफोरबायदि खालामनांलिया मानो होनोबा जोंनि मुगाया जौगाबाय मुगा जौगानायजों लोगोसे बिगियानारि रोंगौथियाबो गोबांनिफ्राय गोबां जाबोगासिनो दं जायनि थाखाय दा मेसिन दिहुनबाय दंफां हाग्रा मेसिन बेखौ जोङो ओ बिदिनो नैजि जि मिनिटनि गेजेरावनो जोङो दानफायनो एबा हाफायनो हायोसै आरोखि बेवहाय बारा गोबाव सम नांलिया ओ बेहाय जोङो हाखांनायनि उनाव ओ जखा लानानै मोजाङैनो ओ बिगुरफोरखौ जोङो साइद साइद हाखाग्रोनानै लानानै गोलाव जखा नायनानै बेखौ हानानै ओ लानाय जायो आरोखि बेयावनो जोङो बेफोरखौनो जोङो टेबोल बेन्स सौकि सियार बानायनानै लानो हायो बेल' नङा जोङो न' लुनायावबो जोङो बाथामनि गोनांथि जायो बे बाथाम बे बाथामफोरखौ जोङो बे दंफांनिफ्रायनो मोनो होननानै जोङो ओ बुंनांगोन आरोखि माने मोनोखौनो होननांगोन ओम बेफोरखौ जोङो ओ न' लुनायाव गिदिर गिदिर बिल्डिं लुनायफ्रावबो जोङो बाहायनाय नुनो मोनो आरो जोंनि थाग्रा न'फोराबो बेजोंनो बानायनाय थिं दोबथाबनाया जोंनो बे बाथ बाथामजोंनो बानायनाय जायो आरोखि बे बाथामजोंनो थाबनाय जायो आंनि दंफांनि सोमोन्दै बुंनाया एसेनोसै नोंथाङा माबा ह आयजानि सायाव सावरायनो सानदों नामा नोंथां
औ नोंथां आं मोनसे आयदानि सायाव नोंजों सावरायनो सानदों नोंथांनि दंफांनि बागै बुंनाय बाथ्राफोरखौ आङो खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों दा आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों नोंजों बे आयदानि मुङानो जाहैबाय मा आङो ओ माखासे मानसिफोरनि गोजोननायखौ लानानै ओ बुंनो सानदों दे मानसिया माबायदि माबायदि गोजोननाय लानानै ओ गोसोआव साननानै गोजोननाय लानो हायो बा माबा मोनसे खामानि मावब्ला माबायदि गोजोन लानो हायो बिनि बागै आङो बुंनो सानदों
दा मा होनदों मानसिया जे जायखिजाया जेरावहाय ओ जेरावखि थाया माने माखासे मानसिफोरा मानि बा सुबुंफोरानो गोजोननायखौ लुबैयो जेरावबो गोजोननायखौ हास्थायो आरो बे गोजोननायनि हास्थायनायाव ओ सोरबाया एसेल' गोजोननायखौबो मोनो सोरबाया बुरजा गोजोननाय मोनो सोरबाया सोरनिबा मोजां मावनानै गोजोननाय मोनो सोरबाबा मालायनि गाज्रि मावनानै गोजोननाय मोनो बेबायदिनो गोजोननाया आलादा आलादा आरो सोरबाया ओ गुबुन गुबुन रोखोमाव गोजोननायखौ लानो नागिरो सोरबाया गुबुन गुबुन गोजोननायाव बा अबेबबा खामानियाव गोजोननाय खौखौ हास्थायो बेबायदिनो सुबुं हारिया मा होनदों बिसिरनि गोजोननाय एबा गासिबोनि थाखाय गोजोननाय नागिरनाया मा ओ ओ गोमोथाव आरो बेखौ गोमोथाव होननानै बुंनो हायो मानसिनि ओ गोजोननाय नागिरनायखौ गोमोथाव होननानै बुंनो हायो आरो आलादा आलादा नालाय। हास्थायनानै मा हास्थायनानै मोननायाबो मोनसे बा गोजोननाय मोननाय आरो बबावबा हास्थायै बुस्थुआबो हास्थाय बुस्थु मोनथावै बुस्थुखौबो मोननायाबो बेखौ मानसिया गोजोननाय मोनो। सासे मानसिया जेनेबा ओ माबा मोनसेखौ हास्थायखादोंमोन बे मोनसे हास्थायखानाय जिनिसखौ बियो उननि समावहाय मोनहैयोब्ला बियो गोजोननाय मोनो नाथाय सोरबा सासे मानसिया ओ अबेबा बुस्थु बुस्थुखौ हास्थायाखैब्लाबो बिनियाव मा खाफालाव जे खाफाला बिनियाव गोलैदों बेयाव बियो नुजाफैदों बा मोननो हादों बियो बेखौबो बेयाव आलादा गोजोननाय दङ नाथाय बिनि बेनि गोजोननाया एसे आलादा फाराग जायो आरो थारमान आरो बबेखौबा नुयै बुस्थु खौ नुयोब्ला माबायदि गोजोननाय मोनो आरो जायै बुस्थुफोरानो जाफुङोब्ला ओ बिनि सायावबो गोजोननाय लायो मानसिफोरा आरो सोरबाया मा ओ गोलोम बोथोर समफ्राव बा अबावबा ओ गोलोम फुनाय समाव खामानि मावनाय स समाव जेब्ला बिसिबांबा गरम मोनोब्ला एखमबा समावहाय ओ बिफांनि सायाव दसे जिराय मोनोब्लाबो बा दै थरथिंसे लोंनो मोनोब्लाबो माबायदि गोजोननाय मोनो बैसोरो माखासे गोजोननायनिफ्राय बे आलादा जाहैलायबाय आरो। बेबायदिनो आलादा आलादा जोबोद ओ गोजोननायफोरा मोननो हायो बिनि अनगायैबो दंबावो गोबां जेरैहाय मा ओ अबा न'खरफोराव एबा सोर ओ सोरहाबा गथ'सा जोनोम जाहोनाय बा गथ'सा मोनदोंबा बे सम बे समावहाय ओ मोनसे न'खराव जेबादि गोजोननाय फैयो ओ बेबो मोनसे आलादा गोजोननाय आरो सोरबाया अबेबा खैफोदाव गोलैदोंबा निदानाव गोलैदोंबा बिनिफ्राय बारग'नो हायोब्ला बेहाबो माबायदि गोजोननाय मोनो आरो ना बेयो मानि आलादा आलादा गोजोननाय मानसिफ्रा जेजों मेजों गोजोननाय लायो सोरबाया गोजोननायखौ नागिरो सोरबाया गोजोननाया ओ अट'मेटिक माने गावनावहाय हारसिङै खारबोनाय बायदि सोरबाया ओ गाव गावनि खुसिखौनो एखमबा ओ मोनथावैखौ मोननायखौ लाख'नो हायि बादि गोजोननाय मोनो आरो। बिदिनो अबा ओ बादायलायनाय समफ्रावबो देरहायोब्ला जिबायदि गोजोननाय मोनो बेबायदि मा बेफोरो जाहैबाय मा मानसिनि आखल आखुनि आरो सोरबाया मा ओ सोरबा माहाजोन मानसिया जे बायदि गोजोननाय लानो हायो जेबादि गोजोननाय मोनो एबा माबा मोनसे जिनिसाव गोजोननाय मोनदोंबा ओ नाथाय माखासे गोरिब न'खरनि बा गोरिब थाखोनि मानसिफोरा बैफोरबायदि जाय ओ थाखा फैसा गोनां मालिक बेफोरो जेबायदिजों गोजो नो बियो बे बिसोरो बेबायदिजों गोजोननाय नङाबो जानो हागौ। बुंनो थाङोब्ला जेनेबा थाखा फैसा गोनांखा मानसियाबो अबेबा समाव माने बांसिननिफ्राय बांसिन थाखा मोनोब्ला बा अबेबा मोनसे बिजनेस बा अबेबा मोनसे मोजां मोनसे गारि मथरफोर बेफोरखौ हास्थायनानै बायनो हायोब्ला बिसोरनि गोजोननाया आलादा नाथाय सासे निखावरि मानसिया जाय ओंखाम ओ ओंखाम ओंख्रिनि थाखायनो बिराद भुगिनांनानै थायो बिसोरो मा जागोन एसेल' माने बेफोरखौ एसे ओ बांसिन मोनजायोब्ला एखमबा मोजां रोखोम मोनजायोब्ला बिसोरो बेयावनो बांसिन गोजोननाय लानो हायो आरो नाथाय बैसोरो माहाजोन मानसिफ्रा बेफोर बेबायदि गोजोननायखौ बिसोरो ओ बिदि दिनै ओंखाम मोजां मोनजादों गाबोन ओंखाम मोनजाबावगोनबा बेफोरबायदि होननानै गोजोननाया बिसिनाव थानाय नङा आरो माने गोजोननाया जायबा जाया आलादा आलादाजों बेनो जाहैबाय मा गोजोननाय आलादा आलादाजों सोरबाया अबेबा अबेयावबा गोजोननाय मोननो हायोबा सोरबाया अबेयावबा गोजोननाय मोनाबो जानो हागौ आरो बेबायदिनो सोरबाया आरो मा होनो ओ सोरबा बिमा असेया गावनि फिसाखौ गोबावजों जेनेबा बबावबा थाहैदोंब्ला बेवहाय बियो बेसेबा गोबावनि उनावहाय मोखां नुनानै इसिबां गोजोनोना ओ नाथाय बिमा ओ जाय बिमा गदाय बेफोरो मा जानो हागौ गावनि फिसा गावनि फिसा नंयैखायनो मा जानो हागौ बेयो गोबाव समनिफ्राय नुदोंब्लाबो बेयो गोजोननाय मोनाबो जानो हागौ आरो ना बेनि गोजोननाया माने खम बिबांनि जागोन आरो। बै बिमानि गोजोननाया जेबायदि गोजां गोजोननाय मोनदों गोसो गोरबोजों नाथाय बिनि गोजोननाया बिमा गदायनि गोजोननाया बेबायदि नङाबो जानो हागौ। मानसिनि जिउआवहाय सिगांनि जिउआवहाय गोजोननायानो ओ जोबनो थाङा मानि बायदिसिना मुवा बेसाद दिसिना जिरादजों बिसोरो ओ गोजोननायखौ ओ नागिरो। गोजोननाया बहा दं गोजोननाया बहा गैया बेफोरखौ नागिरनो हास्थायो आरो सोरनिबा गोजोननाया बेबायदिनो आलादा आलादा जायो होननानै आं बेखौनो फोरमायनो सानदों।